आं मोजाङै खोनादों ना?
नोथां‌ खोनादों।
उम। आं ओरैनो नोंथांजों जोंनि जेनेबा एम्फौ फिसिनाय माखासे आदब खान्थि बा बेफोरखौहाय जों मा मायाव बाहायो एबा बेनि फ्राय मा मा मुलाम्फा मोनो बेनि बागै एसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा सावरायग्रोनोना आं सावरायग्रोनो नोंथां?
औ नोंथाङा ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम बुंग्रोनोसै जोंहा दा एम्फौ लाथाखौ माबोरैहाय फिसिनाय जायो खोनादोंना नोंथां औ दा औ दा जोंहा एम्फौ लाथाखौ गिबियावनो जोङो ओ सिख्रिनिफ्रायबो जोङो जेरै एम्फौ लाथानिफ्रायनो सिख्रि जायोना बेनिफ्रायबो जोङो जोलै लाखि लाखिनो हायो आरोना बिदिनो ओ जोङो फिथोब खौ बासिनानै दोननांगौ जो जोला थायो नालाय जोंहा जो सिख्रिखौ जोङो बासिनानै दोननांगौ जायो आरोना बिदिनो गोबाव सम दोननानै जेब्ला बियो सिख्रि ओंखारगोन अब्ला जोङो बेखौ मोनसे जियावहाय बाथाब होनांगौ आरो बेयाव बिसोरो बिदै दैनाय जायो आरो बे बिदैखौहाय जेब्ला दैखांगोन अब्ला जोङो बे बिदैखौ खानानैबो खानानै जोङो ओ मोनसे ओ दोनग्रायाव दोननांगौ आरो बिनि उनाव बेहाय जोंहा बिदैफोरखौ खाखोरफोराव बोनथुमनानै दोननांगौ बिदिनो ओ जेब्ला बे एम्फौ बिदैनिफ्राय एम्फौ लाथाया गोरलै गोरलै फिसा ओंखारबोगोन अब्ला जोंहा बिदिनो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौहाय जोङो बिलाइखौ होनांगौ आरो ना बिसोरनि थाखाय ओ बिदिनो जेब्ला बियो लासै लासै बेहायनो देरबोहोलांगोन अब्ला जोंहा बिलाइ गोदोर गोदोर खौ खानानै होफैनांगौ आरो। बिदिनो जेब्ला बिसोरो गोदोर बिलाइ फोरखौ जानो हानाय जागोन अब्ला जोङो दान्दा खानानैहाय बे इन्दि बिलाइ बा खारं बिलाइ बेफोरखौ जोङो खानानैहाय जोङो दान्दायाव आलायना होनांगौ आरोना नोंथां बिदिनो जोङो औ बिदिनो गोदोर जाहोलांगोन जेब्ला ओ बिदिनो जोङो बिलाइ गोरा गोराखौ होहोलांबाय थायो बिनि उनाव जेब्ला बियो गोमोन फैगोन जाय खौ जोङो अजा ओंखारनाय अजा फैनाय होननानै बुङो ओ बिदिनो औ बिदिनो बिसोरो गोमो गोमो जाबोला बियो गोमोन ओंखारनाय जायो आरोना बेनि उनाव जों बेखौ ओ बोखारनानैहाय बेलेगाव दोननाय जायो जेरै औवा बिलाइ गोरान बा थालिर बिलाइ गोरान बेफोराव जोङो मुस्रिफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोना बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खाननैसो दोननानै बिसोरो जेब्ला फिथोब थोबगोन अब्ला जों बे फिथोबखौबो बोखानानैहाय ओ जिरनाय जायो आरो ओ बे खायफा खायफा सुबुं फोरा बिदिनो जोलैनि थाखायबो एक्सट्रा दोननाय जायो आरो बिदिनो बे फिथोबखौ जिरनानैहाय जोङो हाथायफोराव फाननानै गोबां जोंहा रांनि मुलाम फाबो जायो आरोना बिदिनो जोङो फिथोबनिफ्रायबो जोङो इन्दिनि जि इन्दिनि खुन्दुं बानायनो हायो आरो ओ दा नोंथाङाबो एम्फौ फिसिनायनि सायाव फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों एम्फौ इन्दि एम्फौ बुङो जोंनियावहाय जायखौ नोंथाङा एम्फौ लाथा बुंबाय बेखौहाय बांसिन इनडि एमफौ होननानै बुंनाय जायो। बे इन्दि एम्फौखौ जों फिसिनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो फिसा नांग्रोगौ नङा होमबा?
बिनि थाखाय जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जो एम्फौ जेनेबा नांगौ बा जो सिखिरि बेबायदिनो जोङो खायसे माने जायफोरा फिबाय थाग्रा बिसोरो सिनायो बे जे जोला बबे फिथोब बावहाय जो जागोन बबे फिथाबाव जोला जागोन बेबायदिनो जे फिथोबफोरखौ बासिनानै आरो जोलाबो मासे मानै फिथोबफोर बासिनानै ओ खुन्दुंफोरजों सुनानै दोनो आरो जेब्लानाखि बियो लाथा जानानै ओ सिखिरि जाहैयो अब्ला गावनो बे सिखिरिया अफ्लुंनानै फिथोबनिफ्राय उफुंनानै सिखिरि जायो आरो बेनो बेफोराव बाथाबनानै बियो बिदै दैयो आरो आरो बे बिदै दै गैब्ला बे बिदैखौ जोंनियावहाय संग्राय मोनसे लायो बे संग्राय सायावहाय ओरैनो ओ गोजाम जिफोरखौ बनानै बिनि सायावहाय बे बिदैखौ दोनो आरो जेब्ला बे बिदैया एम्फौ ओंखारो अब्ला ओ इन्दि जे नोंथाङानो बुंलांदों जे इन्दि गोरलै इन्दि बिजौफोरखौ होनांगौ होननानै बेबायदिनो इन्दि बिजौफोरखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जेसेनो बे इन्दि एम्फौआ देरलांगोन एसेनो इन्दिखौबो माने गिदिरनिफ्राय गिदिर गोरानिफ्राय गोरा होलांगोन आरो इन्दिल' नङा जोंनियावहाय जेनेबा बे इन्दि एम्फौनो माब्लाबा इन्दि बिलाइ मोन स्लाबैयाव खारं बिलाइफोर आरो था सोमलि बिलाइफोरबो होनाय नुनो मोनो। आरो बेजोंनो एम्फौफ मोजां जायो आरो जेब्लानाखि माने बियो गोलोम बोथोराव थाब देरो होननानै मिथिगौ आरो गोजां बोथोराव एसे
उन देरो होननानै जोंनियावहाय माने मिथिगौ आरोखि बेबायदिनो जेब्लानाखि देरनानै। अजा ओंखारो अब्ला जों मिथियो जे एम्फौआ थोबसिगोन होननानै होमबा जोङो एम्फौखौ फिथोब थोबहोनो थाखाय लोखोना बिलाइ एबा लोबखोना बिफांखौ दाननानै लाबोयो खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ
ओम बे लोखोना बिफांखौ लाबोयो आरो बे जायफोरा फिसियो बिसोरो माने जाय थोबसिगोन एम्फौआ मोनबाय‌ बेखौहाय मोनसे खादायाव दोनो। आरो बे खादायावनो बे माबाखौहाय लोखोना बिलाइफोरखौहाय बिलाइ थोबहोगोन बा फिथोब थोबहोगोन जे बिफां लोखोना बेखौहाय दोनो आरो एम्फौफोरा गावनो गाव मान खोनानै बेवहाय फिथोब थोबनो ला थायो आरोखि
औ
बेबायदिनो फिथोबखौ थोबो आरो खायफाया मा फिथोब थोबनो रोङिबो जायो बेबायदिखौबो खायफा माने जायो आरोखि एवनानै जोंनियावहाय फिथोबथोबनो रोङैखौहाय आरो बेबायदिनो साननै सानथाम बा सप्तासे बेबायदि फिथोब थोबखांनायनि उनावहाय बियो जाजानाय महराव जायो बे एम्फौ खौवा आरो बेखौ जोङो न'आवबो जायो आरो फानोबो बाजारफोरावबो बेबायदि। ओमफ्राय
उम
लाथा जाजाबसिम जाजायो आरोखि एम्फौआ आरो जेब्लानाखि जे एम्फौ जाखांनानै फिथोब मोनो बे फिथोबखौहाय बेफारिफोर लांफैग्रा दं जोंनियावहाय बे बेफारिफोरानो बिसनोनो जों हरनाय जायो आरोखि जायफ्रा एम्फौ फिथोब एम्फौ फियो बिसोरो ओरैनोथ' एम्फौखौहाय जा जानायनि थाखायल' फिनाय जाया या‌ बेखो बेखौहाय इन्दि सि दिरुननो थाखायबो फिनाय जायो जोंनियावहाय जेनेबा सिगां समावसो इन्दि जेनेबा थावख्रिजोंहाय इन्दि लुनानै इन्दि सि दानाय दंमोन नाथाय आथिखालाव जोंनियावहाय नुनो थांबांला बेफोरखौहाय
ओरैनो नोंसिनियावहाय बेफोरखौ दाबो नुनो थाङो नामा?
औ नोंथां औ नोंथां ओनसोलावबो बिदिनो खायगा खायगा सुबुंफोराहाय दायो आरो नाथाय गोबाङानो दला ओ आथिखालावथ' गोबां मेचनफोर ओंखारबायनाा आथिखालाव हिसानखौनो जोङो दानायखौ बारा नुनो मोनला आरो ना नोंथां बिदिनो। गोदो गोदायहायसो गोबां सुबुंफोरानो गाव गावबा गाव न'आवनो दानानै गानोमोन आरो फाननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दा गोबां मि सिनफोरनि ओ आथिखालाव गोबां मेचनफोर ओंखारबाय नालाय बेनि थाख ओंखायनो गोबां सुबुङानो बायनानैसो गानो आरोना बिदि जोङो दानायखौ नुनो मोनला आरो जोंहा एम्फौनि फिथोबखौबो फाननायसो जायो फाननायसो जाबाय आरो ना गो जोहाय बिदिनो न'आवनि एम्फौ लानानै बे फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं बानायनानैहाय जोङो इन्दिनि जि दानायखौ जोङो खोनानोबा नुनो मोनबोदोंमोन आरोना बिदिनो आथिखालाव बेफोरो गोमालांजोबनो हमबाय आरो
ओ ओरैनो जेनेबा बे इन्दि माने फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनाय बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा माब्रै जे इन्दि खुन्दुंखौ लुनाय जायो बेखौहाय
औ नोंथां आंथ' दा बानायफायाखै नालाय आं बारा रै मिथिया आरोना नोंथां ओ नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होदो नोंथां
आंबो नुनाया नुनाय जायाखै खिन्थु मोनथिनाय बायदिबा इन्दि खुन्दुं लुनो थाखाय जों इन्दि फिथोबखौहाय सिगाङावनो रुनानै लाग्रोनाय जायो होननानै मिथियो बेनिफ्राय रुखांनायनि उनाव जोङो बेनि जे बिदै दै थानाय बेफोरखौ सरद होनानै लायो उनावहाय जोङो थावख्रि जेनोखि जोङो फिदिं फिदिं लुयोना बेखौ माने साफ्र्लेनानै एसे एसे जेनेबा फिथोबनिफ्राय हगारनानै साफ्रे साफ्रेयै इन्दि खुन्दुंखौ बे थावख्रियावनो लुनाय जायो आरो आरोखियो
ओरैनो बिनिफ्रायथ' आथिखालाव इन्दि सिफोरनि जेनेबा बेसेनफोरा गोबां
औ
होननानै मिथियो दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय इन्दि सिफोरखौ बाहायनाय नुयोना नुआ थाङा
फ्लां अ ओ दा जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो इन्दि जिखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिदिनो न'आवनो दायाब्लाबो बिसोरो बाजारफोरनिफ्रायनो ब बायनानै ला लानायखौ जों नुनो मोनदों दा जोंनि ओनसोलावहाय इन्दि खुन्दुंनि जिफोरा दा बिदिनो गोबां दाम आरोना बिदिनो ब्रैरोजा थामरोजा जा बिदिनो आरो ओ जोंहा बिदिनो माथानिबो लगायनाय थायोना इन्दिबो आरो जोंनि बिदिनो खुन्दुंफोरखौबो लगायनाय थायो बेफोरो एसे दामफोरा खम जायो आरोना बिदिनो ब्रैजौ बाजौ बिदि लानाय जायो आरो नोंथांमोननि हेलाव ओ बेफोरनि दामा माबोरैहाय नोंथां
आङो बेनि दामखौहाय बांद्राय मिथिया मिथिनाया
इन्दि सिनि दामखौहाय बायफेराखैबो नालाय ओरैनोथ' जों एम्फौ फिसिनायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो होननानै जों मिथि थियो नङा होमबा नोंथां ओरै जों ओरैनो जे खामानि गैयाब्ला बेफोरखौहाय फिनानै जेनेबा जोंनि जायगायावनो मोननाय इन्दि बिलाइ बा थासोमलि बा खारं बायदिसिनाखौहाय जों बाहायनानै जोंनि ओरैनो बेखार समफोरखौहाय जों बावनो नांथाबनानै जों गोबां मुलाम्फा आरजिनो हायो होनना आं सानो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे दोरोंङारि जि दिहुननाय बेफोरो माने इन्दि एम्फौ फिसिनाय बेफोर माने थांनानै थाहोनायाव जे मोनसे गोनां खामानि मावनाय बायदि जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
होमबा नोंथां टाइमा समाबो जाबायना नोंथां दोनथ'नोसैना?
औ दे नोंथां।